हेलौ औ नोंथां गोजोन बेलासिनि गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय नोंथांसिम
औ आंनिफ्रायबो
औ दा जोङो जोंनि ओ माखासे खायसे जानाय लोंनायनिबो सायाव एसे सावरायनि नोंथां
औ नंगौ
उम ओ जोङो गिबियावनो ओ जोंनि न'खराव फिसिजानाय जाग्रा बेदरफोरनि सायाव एस जे जोङो सावरायलायनो ओ गिबियाव नोंथांनिफ्राय आं मिथिनो लुबैयो जोंनि न'खराव फिसिजानाय जाग्रा ओ बेदर बेदर मा मा जों जाग्रा बेदर जोङो जोंनि न'आव फिसिनाय जायो बेफोरनि सायाव नोंथाङा एसे बेखेवनानै खिन्थाग्रोदो
खोब गोजोननाय मोनदों नोंथांनिफ्राय बे सोंथि ओ सोंथिखौ खोनानानै ओ नोंथांनि बे सोंथि बायदि आं फिन्नायखौ होलांगोन ओ जोंहा न'खराव ओ फिसिनानै दोननाय जाग्रा बेदर बुङोब्ला ओ जोंहा गिबियावनो अमा थायो अमाखौ जों फियो ओ बिनिफ्राय बिदिनो हांसो दाउ आरो ओ बोरमा जों बेफोर
औ
बेफोर मोनब्रै जों जुनारखौ माने न'आव ओ फिनाय जायो आरो बिदिनो आ माबे बेबा मोनसे आंखालनि थाखाय जोङो माने बेखौ ओ ओ फिनानै दोननाय जायो आरो जों बेखौनो ओ जों ओ बेदरबो जानाय जायो बुथारना आं गिबियावनो अमानि सायाव रायलायो अमा बेदर जेनेबा अमा लानानै औ अमा अमा बुङोब्ला जोंहा बर'नि मोनसे ओ बयनिख्रुइबो सिनायजाथाव मोनसे बेदर मुवा जोंहा अमा होनोब्ला जोंहा ओ जेरावबो जों बर' मानसियानो बे अमाखौ जों ओ सिनायो आरो मिथिजायो जोङो बर' होननानै बेखायनो जोंहा बे अमाखौ जोङो उन्दैयावनो जों फिसिनानै बेखौ देरजासिम जोङो। ओ बिदिनो आदार बायदिसिना होनानै बिदिनो आरो अमाखौ दोननो थाखाय जोंङ बिदिनो अमा गन्द्रा बायदिसिना खालामनाय जायो आरोम अमाखौ जों दोननो थाखाय आरो बिदिनो एसे दैस्लं दै हाखर जावनानै जों हाब्रुआव अमाखौबो दोननाय जायो। दा आं बुंनो सान्दों अमा बेदर बुङोब्ला जोंहा बिदिनो जोंनि हाबा हुखा मोनसे खोरोमसालि थायो नङा होमबा बेफोर हाबा हुखायाव जों अमा बेदर नङाब्लानो जोंहा मोनसे हाबाया हाबा बायदि मोन जों माने अमा बेदरखौ जोङो निस्सय माने नांखाथारगौ दा जों जेराव हाबा जाबाय सोरनिबा हाबा आरो सोरनिबा बहाबा पिकनिक जानाय सोरनिबा बार्थडे बेफोर गासिबावबो जोंहा अमा होननाय बेदरखौ जों नांखाथारगौ आरो जेराव अमा बेदर हाबायाव गैया होननाय खोनायोला जों माने बेखौ हाबा बायदिबो माने मोना थाङा बेखायनो जोंहा गिबियावनो जोंहा अमाखौ नांखाथारगौ दा बे अमा दा बे अमा बेदरनि सायावनो आरो जोंहा मोनथाम मोनब्रै रोखोमनि बे अमा मासेयावनो जोंहा गुबुन गुबुन आरो बेदरबो मोननाय जायो बे गुबुन गुबुन बेद जरा माने अ बिदिनो मेजेम थाबाय मेजेमनि ओमफ्राय मोदोम थाबाय मोदोमनिफ्राय जोंहा आ बिबु बान्दार बिदिनो खोमा आइथिं बेफोर आरो मोनसे मोनसे आरो मोनसे मोनसे जुदा जुदा बेखौ आरो बाहागोआव जों राननायखौ नुनो मोनो आरो ओ बिदिनो जोंहा बेदर बेदर बेखौ जोंहा एवनानैबो जों जानो हायो सावनानैबो जों जानो हायो हायो बिदिनो जों गोबां ओंख्रिफोरावबो होलाना जानो हायो जों जोंनि साबसिन गोथावसिन होनोब्ला जोंहा बेनो अमा अमा बेदर जेरावबो गोरोबो अनलायावनो जा नारजि अनो जा आलु बायदिसिनाफोरजों जोंहा बे
औ औ
आरो ओ बिदिनो जेराव औ जेराव ओमफ्राय गावनि न'खरनि आंखालनि थाखायबो जोङो बेखौ हाथाय बाजारफोरावबो जोङो फानहैनाय जायो फानहैनानै जों रां आरजिनो हायो बिनिफ्रायनो जों अमानिफ्रायनो आरो नोंथ बिथाङा बिनि सायाव माबाफोर आरो साबसिन हामसिन गुवारै आंनो अमा बेदरनि सायाव ओ एसे बिबुंथि होलांगोनखौ आंबो नोंथांनि सायाव बुंनानै थाबाय
औ औ औ थारैनो आंबो एसे फंनैसो बुंनि अमा होनोबाथ' न'नि मोनसे बेदर बेखौ गनायनानै ला लाखायो दा जोंङो बै बे अमा बेदरखौ गोबा जोंहा गुबुन गुबुन मुं दोननानै जों संनानै जायो आरोखि जोंङो गिबियाव जोंहा ड्राय फ्राय गोरान ड्राय फ्राय जेनेबा जोंङो एकदम गोरान नै एवनाय थाव होआलासिनो जों एव आरो ओ जोंहा। मा होनो बेखौ कारि ओंख्रिजो ओंख्रिजों संनाय आरो फ्राय फ्राय एवनाय। बिदिनो गोबां आरो ओ बिथै बिथै एवनाय थै लगायनानै बिथै एवनाय सफारि एवनाय बेफोरबायदि जोंहा गोबां मोनसे खोन्दो खोन्दो जोङो राननानै जोंङो बेखौ जोंङो एवनानै बा संनानै जानो हायो। दा बेयाव जोङो ओ बयबो जेनेबा गोथावथ जेरै संना जायो गोथाव खिन्थु खटआ बेलेग बेलेग थायो माने औ मोनदांथि जेनेबा गोथाव मोनदांथिया एसे आलादा आलादा खिन्थु जोंङो ड्राय फ्राइ। फ्रायबाबो गोथाव ओ फ्राय एवबाबो गोथावनो ओंख्रि जेनेबा कारि खालामबाबो गोथावनो बेफोरबायदिनो जों गोबां किसिमनि जों एवना जायो आरो जोंहा ओ खोमा आरो मेजेमफोरखौ जोंङो रुनानै आरामसे जोंङो बयल। खालामनानै जोङो हांनानै जायोब्लाबो जोबोर गोथाव मोनजायो आरोखि माने अमानि मोनफ्रोमबो जों ओ मोनफ्रोमबो बदियानो बा मोनफ्रोमबो बेदरानो जोंजों जाजा जोबो आरो खिनि बाहेरा बिख ख्लोनि बहेरा जों गासैखौबो जायो आरो जों खोमोनखौ जाजानाय जाया बिनि गासै जोंङो ओ अमानियाव थानाय गासै अंगखौनो जों जाजोबनो हायो। बिदिनो गोबां ओ गोबां बिदिनो जों गुबुन ओंख्रिफोरजों जि ओंख्रियानो लगाया मानो जि मैगंआानो लगाया मानो अमा बेदर होयोब्ला गोथाव जायैनि जिखुनु बाथ्रायानो थाया बेयो संनायनि सायाव सोनारगोन संनाया मोजां जाब्लानो अमा बेदर थायो। ब्ला जोबोद मोजां आरो बे अमा बेदरानो सास लाखिनायाव मा होयो। जेरै जोंहा खुदियाफोर फरायनायावनो जा न'खराव जेनेबा थाव संख्रि बायनायावनो जा बिदिनो माबा मोनसे आंखाल गाननाय जोमनायावनो जा बेफोरबायदिखो जोङो अमाखौ फिसिनानै जों गोबां रां जोङो बेखौ गथ थाइ फिसायावबो फाननो हायो आरो गिदिर देरहोनानै जोंङो देरहोनानैबो फाननो हायो आरो जोंङो बुथारनानै जों गोदानानैबो फाननो हायो बिदिनो जोंहा बे अमा मासेयानो सुबुंनि। जिउ खुंनायाव गोबां राहा होयो आरो जों। आरो बेनि सायाव ओ नोंथाङा ओ अमाखौ माबायदि जायोब्ला नोंथाङा एसे बुंना होनो हागोन नामा माबायदि एवनानै बा संनानै जायोब्ला नोंथाङा गोथावसिन मोनो?
जोंङो बिदिनो ओ खोब मोजां नोंथांनिफ्रायबो आं बेखिनिखौ मिथिनो मोननानै। खोब गोजोननाय मोनदों ओ दा आं बेखौ बुंनो सानो जोंहा ओ जिथु। ओ रेस्टुरेन्ट हटेलफोरावबो जोंङो गोबां अमा। बेदरफोरखौ ओ मोनजानो हायो नाथाय जोंनि रेस्टुरेन्ट ओ हटेल। फोराव ओ एवनाय एबा संनाय बेदरा माने एसेबाबो आलादा जायो जोंनि ननिख्रुइ ओ बिसोरनियाव माने बांसिन मस्ला मस्लि बायदिसिना ग्रेभिजों बानायनाय जायो बेखायनो हटेलफोरनियाव एसेबाबो जों साबसिन माने गोथाव गो जों नुनो मोनो। ओ बिदिनो औ खोनादोंना नोंथां?
हेलौ
औ खोनादोंना नोंथां। हेलौ' हेलौ अ खोनादोंना नोंथां? हेलौ
अ अ नोंथां। खोनाबाय दे खोनाबाय दासो खोनादो।
बिदिनो माने ओ जोंनि ओ नआव संनाय आरो हटेलाव संनाय। एसे माने आलादा गोबांखौ। जों नुनो मोनो।
औ-औ
बेखायनो जों माने ओ गोबां जों गोथाव मोनोब्ला अमाखौ जोंङो बांसिन ओ दानि जुगाव माने जों हांनानै जानाय सावनानै जानायखौ जों जेरावबो नुनो मोनो माने। ओ गोथावनो माने। जों सावनायाव बांसिन खटखौ मोनजायो बेनि थाखाय जोंङो सावनानै बांसिन जानायखौ जों मोजां मोनो माने बेयाव बेदरखौ जों ओ जेरै सावखांनायनि उनाव जोंङो फिसा फिसा हानानै ओ बेयाव थाव संख्रि बानलु लागायनानै। जों गलायनानै जायो नंङा होमबा बेयाव जों आरो बांसिन। बे ओ बे। जोंनि अमा बेदरखौ जों खद मोनसिननाय जायो आरो नोंथां ओ दा जोंनि अमा बेदरनि सायाव ओ रायलायनो लानाय हाबाफारिखौ ओ जों बेखिनियावनो अ लाखियोखौ आं नोंथांनियाव गुरै खावलायहरनाय थाबाय। एसेनोसै नोंथां।
गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ गोजोन्थों